औ खोनादों दे नोंथां
ओ नोंथांखौ आं कल खालामनानै जाहोनानो जादों बे आङो नोंथांजों लोगोसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि ओ सम होनो हागोनब्ला आं सावरायगौमोन आरो
औ नोंथाङ सावरायजागोन दे
दा आयदायानो एबा ओ खोथायानो जादों जे औवाजों जों मा मा आइजें आइना बानायनानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव ओ मदद होनो हायो एबा जोङो बाहायबाय थायो दा जों बुङोब्ला औवाजों बानायनाय जों आइजें आयला बानाय नाय बुङोब्ला जों गुबैयै गोदोनिफ्रायनो माने गिबियाव जोङो हौवाजों ओ जों जेरै जुनारफोरखौ ओ बुथारनो एबा जोङो थानो थाखाय न' लुनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो नोंथां दा जोंहा औवाजों गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनो हायो जेरै जोङो ओ आइजोफोरा जेरै दैमा एबा बिलोफोराव ना गुरनो थाङोब्ला औवाजों बानायनाय जेखाइ, खबाय एबा जेंगाय बिब्दिखौ लानानै माने ना गुरनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोंहा दैज्लाङाव सेन खखा खखा फिसा खखा गिदिर बिदि रोखोमनि जोङो ओ नाखौ सानो एबा हमनो थाखाय जोङो बानायनाय जायो आरो दा थिग बेबादिनो ओ जोंहा न'आव जेरै दाखोर दालाफोरखौ गारनो थाखाय जोङो हासिबखौ बाय बाहायनाय जायो बै हासिबखौबो जोङो औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो जेरै गोदै समाव दानि जुगनि बादि ओ पक्स फालें टक्टानि बि सिना बिबदि गैयामोन आरो बुंनो थाङोब्ला अब्ला जोङो औवाजोंनो ओ बैसां एबा जोङो उनदुग्रा सां बानायोमोन बै सांखौ बोरै बानायोमोन होनोब्ला जोङो गिबियाव ओ औवा औवा बुरखा एबा जोङो गोरा औवाखौ ओ सब्रै एबा सबासो जोङो हास'ना लानानै बेयाव गायग्रोगोन आरो गायनानै बेखौ जोङो औवाखौ खोमा दाननानै बेयाव थाम बहायगोन जेरै बेखौ ओ होथेनो थाखाय दा बिब्दिनो जोङो होनानै बेयाव जेरै जेंलाब बे जेंदाबखौ जोङो बुङो जोङो गावनि बैसां एबा बि उन्दुग्रानि जखाखौ लानानै जोङो। दानख्रेबममोन आरो दानख्रेबनानै जोङो बेयाव आरामसे होयोमोन होनानै बिदिनो जोङो औवानिनो जेरै नेवल एबा दिरु बेजों खानानै जोङो बानायोमोन आरो जोंनि उन्दुग्राखौ आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोङो जिरायनो थाखाय जोंनि न'नि खाथियावनो जों जेरै बैसां बानायो बिब्दिनो जोङो बैसां बानायनानै दोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिरायनो थाखाय जेरै ओ सियार बिदि बायदिखौबो बानायनाय नुनो मोनो आरो टुल बिब्दि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै माइ आबाद मावनोब्ला जेरै जोङो नांगोनजों लोगोसे जोंनो नांगोन मै मैया माने हाखौ समान खालामनो थाखाय जों बाहायनाय जायो। औवाजों बानायनाय मै आरो जुंगाल जेरै जोङो मोसौ ओ हालुवानि बै खर'नि खाथियाव जों होनाय जायो बेखौ जोङो जंगाल होननाय जायो दा बिब्दिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माने औवाजों आइजें आइला बानायबोनानै ओ गावनि जिउखौ माने दा जों बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै जोंनो माइ मारां होनाय जोंनो नांगोन हुकेन बै हुकेनजों जोङो माइखौ बाननानै बिनि ओ जाथ माइ ओ ग'नो लागाया बा बे फिथाइया गवाखै एबा बेखौ जोङो सारलाना होनो थाखाय जोङो हुकेेनखौ बाहायनाय जायो। दा बिब्दिनो जोंनि गेजेराव दङ' बर' हारिमुनि मोनसे ओ मुंदांखा दामजु जेरै सिफुं बै सिफुंखौबो जोङो औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो दा बै सिफुंखौ बानायनोब्ला जोंनो नांगौ बिजलि औवा
ओ गुबैयै बियो बिजलि औवा आरो गुबुन रोखोमनि दोङो जेरै हाजोफोराव थानाय औवा बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो दा जोंहा ओ गोदोनि निफ्राय दासिम माने गोबां जौगाबोबाय दानि जुगाव जोंहा औवाजों बायदिसिना रोखोमनि सफा ओ जेरै जिरायग्रा बिसना बायदिखौ गोबां रोखोमनि महर होनानै बानायबोदों ओ दानि जाखां जाखांफुनाय ओ मेलेम जिबि सुबुंफोरा दा बिब्दिनो जोङो नुनो मोनो जे जोंयो जोंहा ओ दैबाना जायोब्ला जोंहा दै लोमनानै लामाया बायो अब्ला जोंहा लामाया बायोब्ला जों बेखौ हा खोनानै होथेनो हाया। अब्लाना जों बेयाव बानायगोन दालां एबा दलं बुङो बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो गुबैयै बेखौ जोङो ओ गामि ओनसोलाव नुनो मोनो दा बिब्दिनो जोङो लामाखौथ' जोङो हाजों होथेनानै हाया हाला नालाय बेनिखायनो जों बेयाव औवानि बेरा होनानै जोङो ओ थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ मोननो हायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा जेरै जेरै माइनि आबाद एबा आलु बेसर बायदिसिना आबाद मावोब्ला जोङो ओ बेखौ रैखा खालामनो थाखाय बेेरा नांगोन। जे मोसौ बोरमानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बेनिखायनो जों बेयाव औवानि बेरा होनाय जायो आरो औवानि बेरा होनानै जोङो ओ जोंनि जे जोंनि आबादखौ जोङो रैखा खालामनो हायो आरो जिब जुनारनिफ्राय बिब्दिनो ओ गोबां रोखोमनि जोङो औबवाजों आइजें आइला ओ बानायबोनानै जे जोङो ओ जेरै जेखाइ, खबायाइ, माइ जावनो थाखाय दाला ओ सानद्रै बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि ओ दानि जुगावबो जोंनि जोंनि गेदेर आदा दा दा ब बिदि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा माने बैफोर आगजुखौ गावनि आखाइजोंनो जे बानायनानै बिसोरो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोर रांजोंनो जोंनि न'खरा सालायलाङो दा बिदिनो नोंथाङाबो जे नोंथांमोननि खाथि खाला एबा नोंथांमोननि गामियाव जे औबवानि आइजें आयला बानायनानै बे सुबुंफोरा माबाददि जि जिउ खुंनायाव मदद होदों एबा जोंनि खामानियाव माबायदि हेफाजाब होदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां नोंथाङा जि फोरमायदों बेयो सैथोआानो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो औवानि गेजेरजों बायदिसिना बायदिसिना जेरै जोंना बायदिसिना आखाइजों हेबनानैनो आरो जोंना नोंथाङा जेरै फोरमायलांनाय सेन बायदिसिना दाला बायदिफोरखौ जोङो हेबनानै बाजाराव फानहैनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो आरो जोंना औवानि मफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मा होनो हेफाजाब मोनो जेरै जोंहाथ' नोंथाङा फोरमायनाय बायदि आबाद फोथारावबो जों गोबां हेफाजाब मोनो जेरैबायदिों बिथाङा फोरमायलांखाबाय जे जोंहा नांगोल गोदोथ' जोंना बेनि सायावनो सोनारनाय जायोमोन आरो आथिखाल समावसो जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारनायखाय जोङो बे बेफोरखौ बांद्राय बाहायलिया आरो नाथाय जोंना बेफोरनो जोंनि सिनायथि होननानै जों बुंनांगोन आरो जेरैबादि जोंना औवाजों बानायनाय नांगोल जंगाल बा जोंना मै बायदिफोरखौ जोङो गोदो आबाद फोथारफोराव बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो आरो जोङो सिखखार समावबो एसे एला बाहायनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो बेबायदिनो जोंना औवानिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना जेरै लेखा बिलाइ बानायनायाव ओंखारनाय बहि आरो बेनि उन अनगायैबो गोबां खामानिफोराव होनायखौ जों नुदों आरो जेरैबायदि न'फोर बानायनायफोरावबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो आरो नाथाय आथिखाल आथिखाल समाव जोंहा बायदिसिना पाका बायदिजोंसो लुनायखाय बिब्दिखौ नुला आरो नाथाय जोङो गोदो बांसिनानो औवाफोरजोंसो जोङो लुनाय न'फोरखौ जोङो बानायनाय जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेरै बायदिसिना नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दालांफोर बानायनाय जायो आरो जोंहा आथिखाल समावबो नुनो थाङो आरो जोंनि ओनसोलावबो जोंना बिब्दिनो दंग' दला दोङो नालाय बेनिखाय जोङो दालांफोरखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना औवाखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जों आबाद फोथारफोराव जेब्ला जोङो माइ आबादखौ फोयो अब्लाबो जोङो मोसौफोरा बा बायदिसिना जिब जुनारा जोङो आबादखौ जानो हायि बाय दि बेवहाय बेरा होनाय बा बायदिसिना जोङो बेनि अनगायैबो जेरै न'फोरनि बेरा होनाय बायदियाव जों बाहायनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंना औवानिफ्राय गोबां जेरै आर्टफोर बानायनाय जेरै मुरथि बायायखौबो जोङो नुदों आरो जोङो गुबुन ओनसोलफोरावबो जेरै गुबुन नोगोरफोराव नुनो मोनदों जे मबाइलफोरावसो नुदों आरो ना नाथाय जोङो मेगनजों नुवाखैब्लाबो औवाजोंनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर जेरै मुरथिफोर बा आर्टफोर जोङो बानायनायखौ नुयो आरो। बेनि अनगायैबो जोंना औवानि गेजेरजों जोङो औवाखौ जोङो जानायावबो बाहायनाय जायो आरो जेरै जोंना दोरोङारि ओंख्रि महरै औवा मेवाइखौबो बाहायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना औवाजों जोङो ओ गोदोथ जोंनाबो बायदिनो ओ मा होनो सेबनाय मा होनो सियार बा जोंना बिब्दिनो जग्रा आइजेंफोर बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो आथिखालावबो जोङो बानायनाय जायो नाथाय जोङो प्लास्टिकफोरनिखौसो बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो। ओ आरो जोङो बिब्दि औवाफोरखौ आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना जेरै एगजिबिसन बायदिफोरावसो जोङो बिदि खिथिलाबायनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै औवानिफ्राय जोङो खायसेखौ जोङो औवा बागान बानायनानैबो जोङो बेनिफ्राय जुदि राङारि आंखालफोर जायोब्ला बे बेखौ जोङो फाननानैबो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। जोंहाथ औवाया गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा औवा लायै औवा ओ बेसेनफोराबो गुबुन गुबुन जायो आरो नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा मायबाफोर फोरमायबावगोन नामा बेनि बागै?
दा बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा गोबां दङ जेरै नोंथाङा दासो बुंलांबाय जे औवाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो गुबुन गुबुन बेसेन गोनां। दा जों बेसेन गोनांसिनि औवा बुङोब्ला जोङो औवा बिजलि मानोना औवा बिज लिजों जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय जायो जेरै बुंलांखाबाय जे जेखाइ खबाय जेरै ओ खुखा एबा सेन बैफोरखौ माने बिजलि औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो ओ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो बे लिउ औवाया जे बुरखा औवानिख्रुै एसे दामा बांसिन। दा बुरखा औवा होनोब्ला जोंहा गुबुबैयो जे बुरखा औवा जोङो जे ननि खुन्था महरै बाहायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बुरखा औवाखौ ओ जेरै खुंनो जोंनिनो जा जों बाहायबाय थायो जे जेरै बुहि जों बुहिखौ बुहिखौबो जों औवानिफ्रायसो बानायो नालाय दा औवायाबो मोनसे जोंनि जिउ राहानि थाखाय मोनसे गोनांथार आरो मानोना जों जा दिनै लेखा फरायदों एबा पेपार निउस पेपार ओंखारदों बैफोर गासिबो औवानिफ्रायसो ओंखारदों आरो नोंथां।
औ
दा बेबायदिनो औवानिख्रुइबो बेलेग ओंखारो नाथाय जोङो औबवा नङाब्ला माने बैफोर जेरै जों आं दासो बुं मोने जोंनि लखाा फरा एबा पेपार बेफोर ओंखारनाय नङामोन आरो दा बेनिफ्रायसो माने बानायनाय जायो दा बिब्दिनो गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोंनो थाङा औवानि आयजें-आइलाया दा नोंथाङाबो बुंखांबाय जे गुबुन हादराव औवाजोंनो बायदिसिना रोखोमनि आइजें आयला बानाय जेरै गोबां